अ हेल' औ खोनाबाय नोंथां।
उम जों दा नोंथां ओ संनाय खावनायनि सोमोन्दै रायलाय जागोन नामा नोंथां?
रायलाय जागोन नोंथां।
औ जिहेथु जोङो संनाय खावनाय होनोब्ला बर' माहारि हिसाबै जोङो बर'निखौनो बांसिनै मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो आं सानो ओ बर'नि संनाय खावनायनि सोमोन्दैनो रायलायगोन नोंथाङा मा सानो?
अह हो
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि अदेबानि मा मा ओंख्रिखौ संनाय जायो बेखौ फोरमायग्रोलांलाय।
नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय ओंख्रि संनाय होनोब्ला सबाय दाउ, सबाय साम', अनला अमा नारजि, अमा आरो बायदि बायदि गोबां ओंख्रि संनाय जायो आरो बिदिनो मैगंफोरजोंबो बानायनाय बिदिनो लाफा दोलो मैद्रु, फाथो दोलो आरो बिदिनो हाग्रायाव मोननाय बायदि बायदि दिंखिया मैगं। बायदि मैगं आरिखौ गासिखौबो जोंनियाव संनाय जायो नोंथां।
औ औ। ओ अब्ला आं बुंनो सानदों जे ओं आं माखासे मिन्थिनाय ओंख्रिफोरखौ माबोरै सङो अदेबानि ओ बर'फोरा खारै जाग्रा मोनसे हारि बानि बिसोरो थाव सोलायै सिगांनि समावनो खारै जाबोनायखौ जोङो मिन थि मोनो होनबा नङा नोंथां, बे खारैखौ ओ मा मायाव ओंख्रियाव जायो खारै जानानै बर'फोरा मा मुलाम्फा मोनो आङो बेखौ नोंथांनिसिम आंनि मिन्थिनाय बायदि फोरमायथिनो आं सानो आरो नोंथां ओ जोङो खारै जायोब्ला उदैया साफा जायो होननानै बुङो ओ खारैया मोनसे उम मा होनगोन बेखौ उदै मोजां खालामनाय गेस जानायफोरखौ ओ जानगार खालामनाय बेफोरनि मोनसे ओ मेडिसिन अदेबानि अर्गेनिक। बेखौ जोङो जेब्ला जायो अब्ला ओ देहाफोरा स्रां मोनो बिदि होननानै सुबुं माहारिया अदेबानि गासैबोआनो बुङो आरो जोङो बेखौ प्रेकटिकेलिबो लानो हायो ओ बे बिथिङाव बेफोरजों बानायनाय ओंख्रि सङो होननानै बुङोब्ला जों मोननो हायो जे ओ लाफा खारै सबाय सबाय खारै, अनला खारै बेफोरबायदिनो जोङो ओंख्रिखौ मोननो हायो आरो ओ बे सबाय खारै, लाफा ओंख्रिखौ माबोरै सङो खारै होनानै नोंथाङा एसे फोरमायनाय।
नोंगौ नोंथां ओ सबाय खारै ओंख्रि संनायावहाय जोङो जेब्ला सबायखौ रुग्रोगोन रुग्रोनानै लाग्रोना जों सबायखौ फार्स्टावनो नै लाग्रोनानै ओ दोन्थ'गोन अब्ला बेखौहाय दोननानै जेब्ला थाव बिदिबो रुनायनि गेजेरैनो बै खारैखौ ओ बिदिनो नोंनि जखा बायदि हरनाय जागोन हरनायनि गेजेरजोंनो जेब्ला बेखौ खोबहाबनानै मोनहोबाय थागोन आरो बिदिनो हालदै संख्रि हरनानै संनाय जायो। बिदिनो खारैया जोंनि थाखाय मोनसे गोनांखा बियो मेदिसिन बायदिखा बियो जोङै उदैल' नङा बिदिनो बायदि बायदि बेमार आजारफोर जानायफ्रावबो दा बेखौ बाहायो ब्ला मोजां जायो होनदो आरो गोदोनिफ्राय आंनि खोनानाय मथेयै आङो खारैखौहाय बिदिनो उदै सानाय आरो उदै गाज्रि जानाय बाहायबो बाहायो होननाय खोनायोमोन आरो हांगोमोर जानाय जा हांगोमोर जायो बै स्टर जायो अब ब्ला बैयावबो फुनानानै ओ बे खारैजोंहाय खारैनि गेजेरजोंनो बाहायोमोन नाथाय बेखौ बर'फ्रा ओंखाम ओंख्रि संनायावहाय थाव हिसाबै बाहायनायखौ जों बांसिनै नुनो मोनोमोन गोदोनिहाय। दिनावहाय खारै खौ जोङो थालिर बिफांनिफ्राय बिदिनो सबाय, सबाय दाबा फिफांनिफ्राय बेसर बायदि आरिनिफ्राय बानायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो आथिखालनि मुगायावहाय जोङो खारैखौहाय बांसिन नालेंखर बेजे बेफोरजोंबो बानायनायखौबो नुनो मोननाय जादों।
अह आं नाथाय नालेंखर बेेजेजों बानायनाय खारैनि बाथ्राखौ मिन्थिनो मोनाखै। नोंथां बेबायदि नालेंखर बेजेजों बानायनाय खारैखौ बबे जायगायाव नोंथाङा नुनो मोननाय एबा बबे जायगायाव बानायहोनाय नोंथाङा खोनादों?
जोंनि जायगायावनो नुनो मोनदों माने जोंहानि न'खरावनो बेखौ बानायनाय जादों आरो आ बेखौहाय संनानै जानायबो जादों आरो । संना जानायाव बिदिनो खारै बादि गोबाबानो जादों जानाया अब्लाबो बेवहो बेहाय बिनिफ्राय थालिरनि खा-खारै बाननान नै जानाया साबसिन मोजां होननानै जों सानो ।
अ नोंथाङा नोंथाङा नोंथाङा नालेंखर होननानै बुंदोंमोन थालिर होननानै बुंदोंमोन?
नालेंखर नालेंखर बिजे बे नालेंखर फिथाइनि जा आ सिङाव थानाय बिजे बेफोरखौ सावनानै
अ अ।
बिनि गेजेरजोंबो खारैखौ दिरुननाय जायो ।
औऔ नोंथांनिफ्राय गोदान बाथ्रा मिथिनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनो । बै जिहेतु ओ जोंनि ओनसोलाव ओ खारैखौ बानायो खा अ खारैबोल ओ मागा साबा बेसर साबा बेफोरजोंल बांसिन बानायनाय नुनो मोनो ओ बांसिन नुनो मोनबाङा होननानै बुङोबा थालिर फस्लाजों बानायनाय बेफोरखौ बांसिन नुनो मोननायखौ आं नुवा आरो इसिबां मानि खोनायाखैबो ओ माने आरो बे नालेंखल बेजेजों बानायनायखौथ' आङो खोनाफेराखैनो दिनैसो आं खोनाबाय नोंथांनिसिम बे बाथ्राखौ आंनो फोरमायनायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां ।
नंगौ नोंथां माने जोंनिजोंबो थालिरनिखौ बारा बानायबाङा बिदिनो जेला खारैनि आंखाल जायो सम सम जायो। समावहाय जोंहा खारैनि आं खाल जायो एखमबा समाव बिदिनो बारा दानि जुगावथ' बारा बिदिनो सुखान आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोन लिया बिनिखायनो जोङो आथिखालाव खारैनि आंखालखौ एसे हमनानै मोननायखौ नुनो मोनदों आरो । बेबायदिनो जोङो खारेन्टनि आंखाल जानायावहाय जोङो बै थालिर बिफांनिफ्राय जा थालिर गुफुर होनो जोंनियावहाय बे थालिर गुफुरनि जोङो थालिर बिफांखौ दानफायनानै बिज्ला- बिज्ला माबानानै सिखाजोंहाय जिरनानै सानदुंआव साननै एबा सानथामसो फोराननानै दोनो बे साननै सानथाम फोराननानै दोननायावहाय बेखौ रानोब्ला अरजों सावनानै बिनि हाथ'फ्लाखौहाय आ गल लादु बायदि बानायनानै फोराननानै दोनो । ओमफ्राय जोंनि ओनसोलावहाय बांसिन दा आं नुनो मोननाय बा एबा थालिरजों बारा बानाय बांआ सम सम गावसिनि नखरावहाय आंखाल जानाय टाइमाल' बानायो माने थालिर जोंहाय जोंनियाव बांसिन सबाय फोनाय बेसर फोनाय बेफोरनि साबाजोंनो सावनानै खारैखौ बानायनानै लानाय जायो । बिदिनो खारैखौ जोङो आ अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि सबाय ओंख्रि । लाफा दोलो फाथो दोलो बिदियाव बाहायो जोंनि ओनसोलावहाय । नोंथांमोननि ओनसोलाव खारैखौ बबेबा बबेबा बाहायनायखौ नुनो मोनो?
ओ नोंथांनि बादिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै बुंदों नोंथाङा सबाय ओंख्रि लाफा ओंख्रि बेफोरबायदिफ्राव ओ आङो आरोबाव मोनसे बाथ्राखौ बुंथिबावनो सानदों जे नोंथां ओ जोंनि गेजेराव खारैनि अनगायै मोनसे गोबाब मुवा ओंखारदों जायखौ जोङो होननानै बुंनाय जायो बे सदा बे सदायाव नाथाय ओ बर' हारिया बेखौ एसेबां ओ औ गनायनानै लायाखै लायाखै होननानै जोङो ओ बुंनो हायो मानो होनोबा उम बे सदाया मोनसे उम बायदि रोखोमनि मेडिसिन लागायनानै बानायनाय मोनसे जयै ओ खारै रोखोमनि ओ जाग्रा । अ बेयाव बेहाय गोबां रोखोमनि मुलि थानानै जोंनि देहा एबा सावस्रिखौ खैफोद गोनां खालामनोबो हागौ बे बाथ्राखौ बर'फोरा साननानै जोंनि गेजेराव जे दासिमबो खारै बाहायनाया दङ जोङो बेखौ थारैनो बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद गनाय थावना बाथ्रा ओरैबानि साननो हानाय बाथ्रा बर' हारिया जे जोबोद गोजौसिम साननो हानाय बे साननो हाबाय बेबायदि बाथ्राखौ जोङो गोसोआव लानानै फोथायनो हायो आरो नोंथां । ओ खारैनि बाहायनाय अदेबानि जा जा मैगं थाइगङाव अदेबानि ओंख्रि संनायाव बाहायनाय बियो ओ बुंनो थाङोब्ला मोनसे दोरोङारि गियानखौ जोंनो फोरमायना होयो ओ बर'फोरनि समाव गोदो गोदाय मोनथि मिथिनाय बादिब्ला बिसोरो ओंखाम ओंख्रि संनायाव थाव होआमोन होननानै मिथियो ओ खारैनि गेजेरजोंनो बिसोरो ओंखाम ओंख्रिखौ ओरैबानि ओंखामखौ नङा ओंख्रिखौ संनानै जायो होननानै बुङोमोन। ओ बेबायदिनो दासिमहालागै बर' फोरा माबोरै खारैखौ बाहायनानै जाबोदों खारैखौ माबोरै बानायदों। बेफोरनि गेजेरजों जोङो बे मोनसे दोरोङारि गियान महरै गनायनानै बा मिथिनानै लानो हायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां खारैखौ गोदो बर'फोरा ओ थाव बाहायालासिनो थाव बायदि महरै जोङो खारैखौ संनानै जानाय खौ नुनो मोनोमोन नोंथां। बिदिनो नोंथां होननाय बायदियै बे सदा बाहायनाय सदा बाहायनायनि बेलायाव नोंथां माने बियो संख्रि बाय दि मोनसे गोबाब मुङा गुफुर मुवा आरो बियो मोनसे संख्रि बायदि। बेखौहाय बर'फोरा आथिखालाव बारा बाहायबाङाखैबाबो बिदिनो समनि आंखालाव एसे एसे एसे बाहायनायखौ नुहुरनायखौ नुनो मोनदों आरो आङो माने जेब्ला खारैखौ मोननो थाङा अब्ला बैफोर सदाफोरनि गेजेरजोंनो अनला ओंख्रिखौहाय संनायखौ जों नुनो मोनो थाव होनानै आ जेराव जोङो खारै थावनि जायगायावहाय खारै होनानै जोङो अनला ओंख्रिखौ सङोमोन, बिनि जायगायाव जोङो आथिखालावहाय अनला ओंख्रिखौ थाव होनानै सदा हालदै संख्रि बानलु होनानै जोङो संनानै जानाय नुनो मोनो नाथाय बैफोर संनानै जानायाव हाय जोंना जेरै खारै होननानै संनानै जायो बैफोर खारैैनि संनायनि जानायनि ओ गोथाव जा थेसाआ बियो बाहाय सदानि जानायजों जोंनियाव फैया। मानोना खारैनि जानायनि ओ स्टाइलानो एसे आलदा होनना बुंनांगोन आरो ना माने थावनाया गोथावानो एसे आलदा। जेरै बायदि लाफा ओंख्रियाव खारै होआलासे नो सदा होनानै जायो ब्ला एसे बिनि गोथाव जा नाया आलादा जायो आरो खारै होननानै जानायनि गोथावा आलादासिन जायो। बिदिनो सबाइयावबो होनाय जायो एसे एसेनो खारै मोनैयावहाय अ अब्लाबो खारै होनानै जायोब्ला जोङो बांसिन मोजां आरो जोंनि देहानि थाखाय मोजां हो
औ थारैनो ओ
नाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन आं। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आ गोदोहाय जाबायदि अनलख नारजि ओंख्रि सङोमोन नाथाय दाबायदि माबायदि नार आदबजोंहाय नारजि ओंख्रिखौ संनायखौ नुनो मोनो नोंथां?
अ जागोन नोंथां आं आंनि मिन्थिनायाव अदेबानि ओ सिगां समाव आइआ माबोरै सङोमोन आरो आइया दा माबायदिं ओंख्रि नारजि ओंख्रिखौ सङो आं आंनि बेखौ मेगनजों नुनानै ओ जा आंनि गोसोआव दङ बेखौनो आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों। सिगांनि समाव नार्जि ओंख्रि संनायनि बिथिंखौ सावरायोब्ला गिबियावनो नार्जिखौ बासिग्रोनानै दैयाव सोमना दोन्नाय जायोमोन।अदेबानि बेखौ फुंनि समावनो सोमनानै दोननाय जायो जुदि अखानायै जायोब्ला बेखौ मोनायावनो सोमनानै दोननाय जायोमोन। बेनि उनाव सोमखांनानै ओ जेब्ला जागोनथाय जागोन सम जागोन अदेबानि संनो गोनां सम जागोन अब्ला बेखौ सिगाङावनो ओ रुग्रोनाय जायो रुनानै खेनसेनो ओ बेयाव खारै होफानाय जायो खारै होफानायजों जेब्ला नारजिया रुइगोन सागो हागोन गासिबो गेब्रेजोबगोन अब्ला बे समाव जा मैगंजों संनो लादों अदेबानि अमा बेदरानो जा दाउ बेदरानो जा नाफोरानो जा बेफोरखौ एवखानानै दोननायफोरखौ बे नारजियाव होनानै दोनदोन ओमफ्राय बेनि उनाव ओ नारजिखौ मोजाङै एरनानै बेखौ मिक्स खालामनानै। मोजाङै गोदौहोनानै बे नार्जि ओंख्रिखौ फोमोननाय जायो आरो नोंथां आरो दानि जुगाव अदेबानि आथिखालाव बे नार्जि ओंख्रि संनायखौ सावरायोब्ला ओ बेखौ नो मोननो हायो जे गोदोनि समाव नारजि संनायाव ओ माइरं होफानाय जायोमोन दानि आथिखालाव एसे बाबो माइरं होफानाय जायो माइरं होयोबा साबसिन अदेबानि बिनि दोली दोलो जानाया